अ नोंजों आं दायो दसे सम गारज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ गोथै गारनाय खान्थिनि बागै एसे औ गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा बेनि बागै आं बेखौ नोंथांजों दसे सम सावरायनो लुगैदोंमोन।
अ गोथै गार औ औ गोथै नाय खान्थि माने बर' फोरनि गोथै गारनाय खान्थिनि सायाव ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां आं बे आयदानि सायाव नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ जा
औ दे एसे बुंलाय।
बर'फोरहा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खान्थि खालामबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बर'फोरा गोथै गारनायनि मोनसे खान थि थानायखौ जोङो नु नों मोनबोदों। बर' फोरहा गुबुन हारिफोर बादिनो गोथै गारनो थाखाय दाबफा गोथै सालि थायो। बिसोरो साखा साफा सानै गोथैफोरखौ सावनायनि अनगायै बांसिनखौनो फोथाराव लानदाङै गारबोनाय आरो फबना फैनाय नुनो मोनो। बबेखानि खायफा थैनायनि उनाव गावखौ मा रोखोमै गारहै गारहैनो थिनो बेबायदि गारहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौ।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोथैनि गोथैनि गारनाय गोथै गारनाय समाव न'खरनि मानसिफ्रा माखासे नेमखान्थिखौ फालियाब्ला गोथैनि जिउमाया सोर्गोआव आलो गोजोन थाहैनो हाया होनना फोथाय फोथायबोनायजों लोगोसे फालिबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
नाथाय माखासे नेमखान्थिफोरा समाज आरो जायगा लानानै एसे एनै गुबुन गुबुन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा नुनो मोनो। बर'फोराहा गोथै गारनो थाखाय गिबियावनो औवा जुबासेनिफ्राय बैसां एबा सांग्रा आरो बानग्रा बाथि बानाय बानायो बानायनो थाखाय सोनाब फारसे गेलेमनाय बिजौ गोनां थसे गोलाव औवा नायनानै दाननानै लानाय जायो। नोंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
बैसां आरो बाथि बानायनो थाखाय दाननाय औवा सुबानि आद्रा थानाय औवाफोरखौ सुवा जाबाय होननानै साननाय जायो। बै सुबानि औवाखौ न'नि हाबायाव सोलिया एबा न' लुनायाव बाहायनाय जाया। नंगौना नोंथां?
नंगौ
बेफोरखौ बाहेरनि गुबुन गुबुन खामानियावसो बाहायनाय जायो। औवाखौ दानना ला बोना बैसांनि बानग्रा गन एबा बाथि बाथिनि थाखाय मु बासो गोलाव सनै दानस' ला ला-लानाय जायो। बेनि लानाय जायो बिदिनो गुदिखौ मुनै दानस'ना दोनग्रोनाय जायो बेनिफ्राय न'खरनि मानसिया सानजा खोला खनायाव बैसां खानो थाखाय दै लथासे लाना लिरस्राङो। आगसि आखाइजों।
अ औ
औ बेनि आरो हिन्जाव हिन्जाव हिन्जावब्ला स्नि सिरि होस'यो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
बेनि सायावनो गोलाव गंनै बाथिखौ होयो बेनि सायाव औवा गुदि सिंखावनायखौ होस'नानै रायदों एबा औवानि जिरनाय थेवलजों गोरायै खानाय जायो। नंगौना नोंथां बेखौनो गोथैनि बैसां एबा सांग्रा खानाय होननानै बुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ
औ बैसांखौ खाखांनायनि उनाव गोथै सह'खौ सिथ्लानि बैसां एबा सांग्रायाव खोलाहा खरसा खालामनानै खांग्राङा फुथुना दोननाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ
बेनि उनाव गोथैनि आंगो मानसिया दै जों हुगारस्रां बिलिरस्रां खालामनानै थाव फोनो आरो खानाय खाननानै होयो आगसि आखाइजों नंगौना नोंथां? बेनि उनाव गोथैनो हानि दोआव संनाय ओंखाम बेदर आरिफोरखौ आगसि आखायजों दौनायनि दौ दौनाय जायो। फाख्रि बिलाइजों दै दौनाय फाव खालामो आरो दै गोथार सोन नंगौना नों
औ नंगौ
औ बिबारजों बावो रांबो थाइसे थाइनै होयो। धुप धुना सावना होयोना गौना नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो रायजोनि नुजाथिनाया साफा सानै सुबुंफोराबो ओंखाम दौनाय हाबाखौ मावो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बयबो ओंखाम दैखौ दौखांना दौखांनाय उनाव बबेबा बबेबा जायगायाव गोथैनि खुगायाव खुन्दुं गोजा गज' होनाय जायो नंगौ ना नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ औ बर' फोरनि फोथायनाय बादिब्ला बे बादि खुन्दुं गोजाखौ गज'होयोब्ला उननि जोनोम गुस्थि गोजा जायो होन्ना फोथायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ थार
बिनि ओ बिनि उनाव फारि गैयै जि गुफुरजों गोथैखौ खोबनानै धाराजों गोथैखौ थांग्रानि सायाव रायदों एबा औवानि थेवल जों फानफ्रब ना खा ख्र'बो नंगौना नोंथां? बेबादि गोथैखौ फानफ्रबना खाख्रबब्ला फैगौ जोनोमाव मोज्लाय जानजि बादि जायो होन्ना बर'फोरा फोथायो। बेनि उनाव नुजाथिफैनाय बयबो खेबफा खब फा खुलुम स्रांनांनै बिदाय होयो। बानग्रा साब्रै सुबुङाबो खुलुमस्रांनानै बैसांखौ दैखाङो आरो बानानै गोथैसालिथिं लानानै थाङो नंगौना नोंथां?
औ औ
गोथै बानलांनायनि सिगां सिगां नारजि बस'नि बंस'नि मानसि एबा बैसो जानाय सासे गागि मानसिया औवा हासुं गंसेयाव गोबोर हा लगायनाय दै थुलुंसि दालाय खुन्दुं आवा अर बुन्था बायदिफोरखौ लानानै गोथैसालिसिम थांग्रो नंगौना नोंथां?
अ
गोथैखौ बाननानै लाना थांग्राफोरा गोथैसालियाव सहैब्ला गोथै एबा न' बिगुमाया जेरैबायदि लुबैयो बेबायदि गोथैखौ सावनाय फबनाय एबा लांदाङै गारबोनाय जायो। गोथैखौ जेरैखि खि गारामानो गोथै मानसिया हाबा जायै सेंग्राब्ला बिनि साखाथियाव थालिर फुलि फांसे गायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
बेनि ओंथिया जादों फैगौ जोनोमाव जाहोयै हाबा जानोम मोन हैथों
औ औ
गोथैखौ फबोब्ला गरसे फैसा होग्रोनानै गोथैबारिनि हाखौ बाय ग्रोनानै लानायनि उनावसो ओ गोथै हाखर जावो नंगोना नोंथां?
बाय थानाय समावनो औवा बिजौखौ दै सा सेराव थुना दोनहैयो। बेनि सांग्रांनि खामानिखौ खेवन सांग्रांनि खानायखौ खेवनानै गोथैखौ हाखराव दोनां इनि गाननाय जोमनायखौ होयो। मानोना फोरनि फोथायनाय बायदियै मानसिया फैयो। आरो थांफिनो होननानै बर'फोर बोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। फोथायब्रेयो। आरो बेबायदि खान्थिखौ जोंङो नुनो मोनबोदों। बे बादिनो गोथैखौ सावनाय बिथिंङावबो बेफोर नेम खौ फालिनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों। फोरनियाव बे फोर माखासे आसारखान्थि जि गोथै गारनायनि जि आसार खान्थि बेफार आसार खान्थिया गोदो गोदाय आजै आजौ मोननिफ्रायनो सोलिनानै दासिमबो सोलिबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों। आरो बे खान्थियास सोलिबोगासिनो दोंङो थांया फोरनि बे गोथै गारनाय खान्थिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथां
अह हागोन नोंथां ओ बिदिनो नोंथांङानो फोरमायनाय थाबाय नोंथांङा आं नो जोबोद मोज जांङैनो गुवारै बेखेवनानै होबाय। बे आयदानि ओ बाग दै आरो नोंथाङा ओ बुंनाय बादिनो आरो जेनेबा ओ गोथै गाननाय खान्थिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। आरो ओनसोल लायो ओनसोल बे गोथै गारनाय खान्थिया गुबुन गुबुन जानाय खौबो जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ। औ बिदिनो गोथै गारनाय जेनेबा गोथैगारनाय समा फैयोब्ला मानसिफोर थैयोब्ला न' न' खायफानिया ओ न'आवनो थानाय ओ जेनेबा औवा बेफोरखौ दाननानै लाबोयो ओ दानना लाबोनानै इदिनो बै बिसां बा सां बायदि मोनसे हेबनानै मानसिखौ बेहाय फुथुनाय जायो आरो बेहाय जेब्ला मानसिखौ गोथैखौ खायसेया थुखैनानैबो फुथुयो आरो खायसे थुखैयालासिनोबो फुथुयो। खोनाबायना नोंथां खायसेया गोथै खौ थुखैहरब्ला सान्थि मोन-मोन मोनो होनना फोथायो आरो खायसेया थुखैया बेबायदिबो ओ नियमफोर दङ ओ ओनसोल लायै ओनसोल बेबायदिनो ओ मानसिखौ फुथुखांनायनि उनाव गासिबो गामिनि रायजो-राजाफ्रा बिदाय होना बि दाइ होयो आरो न'खरनि मानसिफोराबो बिदिनो ओ खारै माबा-मायबि थाव संख्रि होआलासिनो संनाय ओंखामखौ ओ इसे आगखि ओ आगखि फारसे ओ आगसिथिं अम दौनाय मोनसे फाव खालामनानै ओ गारो आरो गासैखौबो दौवो एसे-एसे ओ खायसेया ओ जौ लोंनानै मोजां मोननाय मानसिया थैयोब्ला बेबायदि जौबो एसे-एसे होयो आरो मिथाइ आखाय औ मेगं ओंख्रिफोरखौ गासि बो दौनाय बायदि फाव खालामजोबनानै ओ बिदिनो गारो आरो ओ बेबायदिनो ओ ओम बिनि गोजोननाय बायदियै माल बस्थु गासैखौबो बाावजोबनानै बे बाहायनाय गासै मुल माल मुथाफोरखौ माल माथाफोर खौ बावजोबनानै बेबायदिनो ओ गोथै गारनाय जायगा एबा ओ बहाबा बारि खन बांसिनानो बर'फोरा बा गावनि न'निनो बारि खनायाव सावनाय मोनसे नियम दङ। बेबायदिनो बारियावबो सावो नङाब्ला मानसि गारनाय मोनसे सस खोनथायो ओरै नाङैनो बानायना लानाय बेबायदि ओ ओ ओनसोललायै ओन सोल गुबुन गुबुन जायो ओ बेबायदिबो जों नुनो मोनो थेवब्लाबो ओ ओ बेबाय दिनो जोंनि ओनसोलनिखौ बुङोब्ला बेबायदिनो ओ बारि खनायाव गारहैयो एबा आरो माब्लाबा ओ नखरनि मानसिया बादा होनाय बायदि जायोब्ला ओ बेखौ ससानाव सावहैनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां नियम खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे जोंनि गोथै गारनाय खान्थिनि बागै ओ बेखिनियावनो दोन होनाय जाबाय आरो थांखौ जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङा आंनो जोबोद गुवारै बेखेवनानै होनायनि थाखाय औ औ दे नोंथां दे